औ खोनादों नोंथां नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों दसे सम जोङो जोंनि जा सोलोंथाइ सोलोंथाइ गोदोनि गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ नि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन्ना नोंथां?
औ सावराय जागोन नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना जेनेबा गोदो माबायसा सोलों थाइ लायोमोन आरो दा माबायदि सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनो नोंथांनि जायगा एब बा ओनसोलफोराव
औ हागोन नोंथां ओ गोदोनि दिनावथ जोङो गोदोनिखौ नायोबा जुदि जोङो ओ दा साबसिनै फरायनायखौ नुनो मोनो आरोना मोजां मोजां नाम्बार लाखिनायफोरखौ नुनो मोनो माने ओ औ गोदो थ जोंना जोंनि फरायनाय समावथ माने एफाराब सुबिदा बो गैयामोन आरोना जेसेबां दायो सुबिदा होदों दा गोदोनि समावथ जोङो स्कुलफोराव थाङोमोन ओ माने जों गोसो जानानैसो थाङोमोन आरो बिमा बिफाफ्रा खनसे खुनै बिदिनो थोनगोन थांनो नाथाय दानि दिनावहाय जोङो माने ओ रोगानायनिखौ नुनो मोनो आरोना माने ओ बिमा फिफाया बिराद आदर लानानैहाय माने ओ स्कुलावहाय थांनाय दोनलां नाय फुङावनो स्कुलाव दोनलांगोन आरो फैफिनगोन ननि खामानि माव गोन आरोबाव फिसाखौ लायनो थांफिनबावगोन फिसानो जानाय लोंनाय बानायना हर गोन फुङावनो सिखारनानै बेफोर बायदि आदर लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना आरो फरायनायनि बिथिङाव होनोबा गथफ्राथ दानि हो दा थ जोंना स्कुलफ्राबो फुंनिफ्रायनो लानानै जायो ओइद ओ बिदिनो आठथा नयथा बिदिनिफ्रायनो जायो
नंगौ नोंथां
जोङो बेखौ नायोबा माने दाथ क्लासनो बिराद मोजाङै जायो आ रोना दानि क्लास लानायफोरखौ नायोबा क्लास आ बिराद मोजां जायो जेरैहाय दुइथा गाहाम सिब जाहै क्लास दुइथा गाहाम माने बेयावथ ओ माने मोजां आरोना बेखौ नायोबा प्राइभेटखौ नायोबा आरोना आरो औ ओ दाथ मोजाङानो सोलिदों माने मोजाङैनो दानि खौ नायोबा सिगांनिफ्राय बिराद माने साबसिनैहाय सोलोंथाइ होनाय बा लानायखौ नुनो मोनो आरोना मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जेनबा अ फरा फरायनायनि अनगायैबाबो मोनने मोनफ्रोमबो बिथिङावनो माने जौगाबोगासिनो दङ आरोना दायो गोदोनि दिनावहाय ओ जोङो एफाराब माने फरायनाय आरो फरायनांगौ बिदि गैयामोन माने गोदोनि समावहाय माना होनो बेखौ जुजिलायनाय माने बिथाङा बिदि बिदि फरायबाय आंबो बिनिफ्राय बां सिन फरायगोन आरो बिथाङा बिदि खालामदों आंबो बिदि खालामगोन बिदि जेनबा सोरबाफोर डक्टरफोर जायोबा आंबो डक्टर जागोन बेखौ माने थि थांखि लानानै बिराद माने होसोलायनायखौ नुसै आरोना बिथाङानो डक्टर जानो हादोंबा आं मानो डक्टर जानो हाया माने बिदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो माने बादिलायनाय आरो ना हानाय माने आंबो बिदि खालामथारगोन जेनबा सोरबाफोर ओ गोबां नाम्बार लानानै पास जादोंबा आं बिदि बिदि बिद -थांबायदि माने बेबायदिनो आंबो नाम्बारफोर लानानै आं पास खालामगोन। बिदि होननानै माने जुजिथाबनायखौ दानि दिनावहाय नुनो मोनो आरो। आरोना आरो बिदिनि गेजेरजोंबो बिराद मोजाङैनो माने मोजां मोजां नाम्बार लानाय आरो मोजां मोजां पास जानायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो ना। आरो दाथ' सोलोंथाइ लानायाव बिदिनो माने बिराद आवगायबोनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ सिगांहाय जेसेबां ओ गोरों गोरा दङ दङोमोन बेनिफ्राय बांसिनै दायो खावसेयैनो बांसिनखौनो दायो माने मोजाङै गियाान मोननाय आरो सोलोंथाइ मोननायखौ नुनो हायो आरोना माने गामिफोरावबो आरो टाउन एरियायावबो ओ गामिफ्रावथ' गोरोब फरायनायफ्रानो खममोन। औ दाथ' बिदिनो फरायनाय माने फरायै मानसिखौनो नुनो मोनला आरोना गासैबो सिगांनि समावथ' बांसिन माखौ नुयोमोन होनोबा दाहोना रुवाथि बिदि थानायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन सिगांनि दिनावहाय माने फराय ओ फरायनायखौहाय खम नुयोमोन आरोना।
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ दायो फरायनायानो बांसिन जुदि नोङो ओ दानि दिनावहाय बेखौबो मोनो - थांला जि जुदि नोंनि न'खराव सिगांनि बायदि जुदि माबाफोर मावनो नांगौबा माने ओ खामानि मावसग्रा बखालि जेन'बा ओमफ्राय रुवाथि -फोर लायोमोन ना सिगांनि दिनावथ' नोंथां उम दानि दिनावहाय माने बेफोरखौ नागिरबाबो गामि खना खना नागिरहैबाबो बेफोरखौ मोनला आरोना मोजाङानो जादों माने औ मोजां जाबोगासिनो दङ माने ओ गियानफ्रावबो ओ सोलोंथाइ लानायाव जौगाबोगासिनो आरोना दा नोंथांनि ओ थिंजायहाय माबायदि माने माबायदि सोलिगासिनो दङ सोलोंथाइया
नंगौ नोंथां थारैनो औ जोंनि गोदोनिथ' गोदोनि माने सोलोंथाइ बुङोब्ला जोंनिया गोदोनि सोलोंथाइयाबो बिदिनोमोन माने बेवहाय जोङो सोलायनाय एमान नुवाखै थेवबाबो जोङो खायफाफोरखौ जों गोदान गोदान फैनायफोरखौ नुदों आरो जेनेबा सोलोंथाइयाथ' बे फरायसालियावनो थांना लानायमोन दासिमबो बेनो सोलियो बेवहाय जों गोदो थेवब्लाबो स्कुल अ' माने फरायसालिफोराव जोङो ओ माने मा बुंगोन बेखौ सेयार टेक्स बायदिसिना गैयामोन थांनानै जिरायनो थाखाय जोङो बस्था एबा फुलिफोरखौ लानानै जोङो थांनायखौ नुनो मोनोमोन। एबा जोङो बेदि दानियाथ' बहिफोराव जेनेबा पेन एबा फाव कलम एबा बायदिफोरजों जोङो लिरनायखौ नुनो मोनो। नाथाय ओ गोदो बिदिखौ नुनो मोनामोन आरो जोबोद खम नुनो मोनोमोन आरो जोङो गाननाय जोमनायनि बिथिङाव नायोबाबो गोदो जोङो बिदिनो गामसाफोर एबा हाबपेन -फोरजोंनो जोङो फरायसालिफोराव थांनायखौ नुनो मोनोमोन आरो एसे बैसो जायै जायै जोङो फरायसालिफोराव थांनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दासा दाथ' जोंनिया उन्दै जाबानो उन्दैयावनो माने फरायसालिफोराव जोङो थांनायखौ नुनो मोनो आरो दानियाथ' गोबाङैनो जोङो ओ फरायसालि जेनेबा सरकारि फरायसालिजों लोगोसे प्राइभेट फरायसालिफोर फोर खौबो गोबां नुनो मोनबाय जायगा ज जायगा मानो होनबा जोंनिया फरायसाफोराबो बांबाय नालाय बेनि थाखाय जोङो बायदि प्राइभेट स्कुलफोरखौबो गोबां नुबाय आरो बे फोराव नायनो थाङोब्ला जोङो सरखारि जि फरायसालि दङ बेफोर फरायसालियाबो दा गोदोनि बादि नंलिया दा जोबोद माने सोलायनाय जाबाय दा फरायसालि फोर बिदिनो ब थाखानि जाबाय आरो गाननाय जोमनायफोरखौबो माने सरखारारानो होनायखौ नुनो मोनो औ बे बिथिङाव माने जोंनिया
आरो गाननाय जोमनाय ल' नङा नोंथां जानाय लोंनाय बेखौबो होनायखौ नुनो मोनबावो आरो औ आरो संग्राफोरा संग्राफोरा आलदा दंखायो
औ नांगौ थारैनो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो दानिया आरो थेवबाबो माने जोङो गोबांखौनो प्राइभेटफोराव थांनाय नुनो मोनो जायहा एसे रांखावरि न'खरफोरा मोजां बेफोरखौ जोङो प्राइभेट फोराव थांनायखौ दासिमबो गोबां नुनो मोनो आरो जोङो बुंनो थाङोबाथ' बे फराय सायाव फरायनाया माने गावनि सायाव सोनारो होनना बुङो जेब्ला जोङो गिबि गिबियावनो माने गावनि जि जोङो फरायनाय लिरनायखौ रोङो बा गावनो जेनेबा सोलोंथाइखौ मोजाङै जेनेवा गोसो थाबाथाय फरायसाया रोङो होननानै सानो आरो स' बिदिनो जोङो फरायसा बेखौ माने बिदिनो प्राइभेटफोरखौ जोबोद गोबां नुयो जब मोनबाय जोंनि जायगायाव आरो दानिया औ बिदिनो नोंथाङा बुंनो हागोना जेनेबा फराय माने फराय फोरोंगिरि जानो थाखाय सासे फोरोंगिरिनाव माबायसा आखुथाय थानाया गोनांथि होननानै नोंथाङा आरो माबसा फोरोंगिरिखौ जानो हायो जेनेबाथ' खोनानो मोनदों सासे फोरोंगिरिनियाव जोङो दिलेएड बायदिसिना एबा बिएड बैफोरबायसा डिग्रिफोरा थानांगौ होननानै नों
औ औ रिलेएड बेफोरथ' थानांगोन माने जोंथ' ओरैनो ओ जोङो फरायलांबाय डिग्रिसिम फरायबाय जोङो डिग्रि फराय दिनैनि उनाव हाइ जोंङो माने माने दिड एल एड खौ आरो बि एड खौ नांगौ होननानै दायो बुंसै माने दिडिमानङाआव दं आर ना माने फोरोंगिरि जानोबा डि एलएड बि एड बिदिखौ नांगौ आरो ना नों नोंनो स्कुल लेभेलाव फोरोंनोबा। दा बेखौहाय आं सानो माने आं सानो माने नांगौबो आरो ना माने गोनांथि औ लानांगौ माने बि एड डि एल एड बिदि गोनांखौनो लानांगौ मानो होनबा बिसोरो माने फोरोंनायनि आदब खान्थिखौ माने बिसोरो मोन नालाइ माने फराइबोनाइ नालाइ बिसोरो माने माबाइदि फोरोंबा मा बायदि फोरोङोबा गथ'फ्रा गोसोआव थागोन आरो अबेखौ मा बायदि फोरोंनांगौ बेफोरखौ बिसोरो सोलोंथाइ लानानै फैनाय नालाय बि एद डिलेत दा बिनि थाखाय बेखौहाय नांगौ आरो ना। ओमफ्रायहायो सासे सासे फोरोंगिरि जानोथ' ओरैनो आं सानो माने गुरै आखुनि आरो जुदि फरायसाफ्रा उन्दैबा माने गथ'बा माने गथ'फोरजों एसे मिलायहोनो हानाय माने गथ'फोरनि गोसोखौ बोहोनो हानाय जेखौ फोरोङोबा गथ'फ्रा माने गोसो होनानै गोसो बोनानै खोनासंगोन माने आरो बुजीनो हायो हागोन बिदिखौ आं फोरोंजानो लुबैयो आरोना आरो ओ बिदिबो मोननो हायो माने फोरोंगिरिफ्रा बिराद रागा खरा बिदिखौ ह मोनफायो आरो ना नाथाय दानि दिनाव सानो माने दानि उन्दैफोर नालाय सिगांनि उन्दैफोरबायायदि नंला दानि उन्दैफ्रा माने दाावदैफोर जासे आरो ना माने गुरि माने बिसोरो ब आरोना माने आंखौनो बिदि बुंदों बिदिसो आरोना दानि गथ'फ्रा जुदि नोङो औ जुदि नोङो अन्नायजों फोरोङो बा माने बिसोरो लायो आरोना बिदिखौ माने आङो बांसिन नुनो मोनो आरोना गथ'फोरनियाव आरोना
नंगौ नोंथां थारैनो जोंनिया बिदि जोङो नोंथांजों सोलोंथाइनि सायाव सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो नोंथांनिसिम गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां
औ देबायदिब्ला नोंथां गोजोन्थों
ओ नोंथां गोजोनथों